अ खोनादों नोंथां अ ओ गोजोन गोजोन फुंबिलिनि नोंथांसिम गाहा हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय गिबियावनो मोनसे आयदानि सायाव ओ जेनबा बर'फोरनि जानाय लोंनाय आयदानि सायाव फंनैसो सावरायनो नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो दान डिसिसन खालाम होनो हागोन माने।
औ हागोन दे
अ दा जोंनिया बर'फोरनि गेजेरावथ' गोबां ओंख्रि जानाय जायो जेरै अनला अनलाजों दाउ औवा मेबा बेफोरबायदिनो गोबां मैगं दङो जोंनियाव जेरै सबायजों साम बेनि उनाव दङो जोंनिया खारै खारदै खारै नाफाम बाथोन गांजेमा एंखावरि बाथोन बेफोरबायदिनो गोबां दङ नोंथांमोननि जायगा खि बेफोरबायदिनो गांजेमा एंखावरि ओ मोननाय जायो नामा नोंथां?
औ दाथ नोंथां दैलां बो थोननि सिजोन नालाय दा माइ गायनो जेराव गाय माइ गायनो जेराव दुब्लि फोथाराव टेक्टर हालेवनाय जाया ओमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ
दि सिजोनाव ओ दा माइ गायनाय खोथिया फोनायनि दिन खोथिया फोनोबाथ नोङो हालेवनांगोन माइ गायनोबोथ हालेवनांगोन नालाय। थां ओंखायनो बिदि हालेवनायफोराव गांजे। मा ना खांख्राइ ओ थाबा मोननाय जायो आरो ना नोंथां ओरैनोथ' जोंनि खाथि खालायाव। दैमा दं फुख्रि फला द फुख्रि दं बेफोरावबो गुरबा मोननाय जायो आरो नोंथां
ओ बे गांजेमां एं खावरिनि जा बाथोन बेखौ गोथाव मोनोना मोना नोंथां
मोनो नों
मोनोना अ। थारैनो जोबोर गोथाव जायो आरो गांजेमा बाथोना जे बर'फोरनि ओ। नखरफ्रोमावबो मोननाय जायो आरो जेराव
औ जेरै जेरै गांजेमा बाथोनाव ओम जोंनि जोंनि नेसनेल ओं जोंनि जेनबा लकेल धोन्दिया जेरै बुंब्ला ओं खासि धा खारि ओम धोन्दिया बेफोरखौ होफादेरबा साबसिन जायो आरो नोंथां
औ गोथावसिन जायो आरोना औ बि नो ओ नोंथाङा मा ओंख्रि जाखोमोन दानि एसे बावैसो
दानि एसेसो जोगोना खुमब्राजो बेदर जानाय जादों थां लकेल फ्रेस ओंख्रै कुमब्राया
अ जोबोर गोथाव दस नोंथाङा बेखौ माबोरै संनाया एसे फोरमायनो हागोन नामा?
आङो इखौ फार्स्टावनो जोगोनात ओ कुमब्राया जालि कुमब्राया गोललै खिलिजेननाय बा ओंखार जेन्नाय बेखौ कुमब्रा गोललै बुंनाय जायो नोंथां। बे कुम बे कुमब्रा जाालिखौ आं फासतावनो स ओ हा गोरना लाबाय बा बेनि बिगुर जे बिगुर गारनांगौ बेखिनि बिगुरखौ गारग्रोना लाबाय नोंथां बेनि उनाव बेखौ तुक्रा तु क्रा हाना लाबाय हाना लानानै बेनि नाव जोंनि अरगा अ जोंनि जेनेबा मस्ला मस्ला मस्लि बा जोंनि लकेल लकेल जेनेबा मस्ला मस्लि जेरै लकेल मस्ला मस्लि बुंनो थाङोबा सामब्राम सामब्रामखौबो नआवनो गायनाय आरो हाइजें जेरै संख्रै अ संख्रै खौ आरो रं आरो बानलु लकेल गायनाय बेखौ देनानै लाबाय लानानै पियास बायना मोनो बे पियासखौ ओम हानानै थावआव सेर थावखौ फार्सआव सेरनानै
थाव सेरना होबाय आरो
होनानै बेयाव जा आं ओंख्रै हा ओंख्रै जा खुमब्रा जालि बेखौ हाना दोनदोंमोन बेखौ ओ जा थाव दुंनायाव ओ एवफ्रानो नांगौ नोंथां।
औ औ।
बेनि उनाव बेदर थाब्ला बा ना थाबा बेखौ एवफ्रानना लाग्रोनांगौ फार्स्टआव बेनि उनाव बेखौ एवफ्रानखांना दोननानै बे खुमब्रा जालि एवफ्राननाय बा रबनायाव दै एसे होनानै बा मस्ला मस्लि देना दोननायखौ होनानै बेखौ दसे सम खोहाब खोबाब एवनानै बेखौ उनाव दसे जबब्ला ना एबा बेदर थाफादेरनाय खौ होनांगोन नोंथां। बेनि बेनि उनाव एसे ना एबा आं जा दहाय बेदरजों संदोंमोन बेदर खौ हो खांनायनि उ हो खांनायनि उनाव आं दसे सम गोबौ गोदौ होनाय जादों नोंथां बेनि उनाव दसे गोबाव सम गोदौहोखांनायनि उनाव आं आंनि आयदा बायदि संनाय बा जेरै आं आयदा संदो बे बिदि जानाय बायदि मोननानै आङो अर्गेनिक ओम आंनि जेनेबा लकेल गंगार दुन्दिया बेखौ होना होनाय जादों नोंथां।
गोथाव जादों जानांगौ नोंथाङा जेबायदि खिन्थादों आंनि ओ खुगायावसो खुदैयै फैलायबाय नोंथा। थारैनो जोबोर गोथाव जादों जानांगौ ओ थिग जोंहाबो दानि फुङाव ओ सबायजों
ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा स सबायजो ओस थ ओ सामुजों एबा सबायजों जों संनायनि बागै।
औ हागोन हागोन थारैनो। जोबोर गोथाव जादोंमोन ओ आं नोंथांनो फोरमायनि ओ फार्स्टआवनो जोंहा ओ आंथ सङाखै नालाय जों आइयासो संदों ओ आइ स संनायखौ नो नुदोंमोन बेनिखायनो आं नोंथांनियाव फोरमायनोसै। ओ गिबियावनो आइआ ओ जा सबाय बेखौ हुख्रेमग्रोना लादों आरो। बिनि उनाव ओ सामुजों संगोन नालाय जोङा
औ
सामुखौ माने ओ सोमना दोननाय जादों दा रोजा थे बिनि बिजानु एबा जाबि बाला बेफोरबायदि गोबां बुस्थु गाज्रि बुस्थु जाना लायो नालाय बियो। जेनेबा हरसे बेआव गलांथों होननानै बिखौ सो सोमना दोननाय जादो बिनि उनाव ओ जोङो सामुखौ बोखांनानै गरफा गरफायै जों बिनि जा दाबु ओ बेखौ गारनाय जादों धा निखौ माने धाकनि ना औ बिदि होनोना हुगारनाय जादो आरो बिनि उनाव जोङो गफा गरफायै बिनि जा लानजाय एबा खिथौ बेखौ दानसनाय जादो ते ओ जों सोबनायाव ओ बेनि जा मोदोम बेयो ओ फैयो आरो बेनि थाखाय जोङो खिथुखौ सामुनि खिथुखौ दानसनाय जायो। इनिफ्राय जोङो सामुखौ ओ एवग्रोना लानायसै आरो फारसे साइदखि जोङो जा सबाय बेखौ जोङो ओ खारै एसे होननानै मोजाङै ओ रुइजासे माने रुना लानाय जादो आरो बिनिफ्राय जोङो उम गंसे सारायाव एसे ओ थाव लानानै जोङो ओ बेखौ होनाय जाबाय आरो जा सबाय जों रुदोंमोन बेखौ एसे थाव होनाय जाबाय। बिनिफ्राय जोङो ओ साम'खौबो होनाय जाबाय बिनि उनाव जों जा मस स्ला न'आव मस्ला मस्लि मोनो बेफोर ओ मस्ला मस्लिखौ जोङो बेयाव गारना होबाय आरो गारना होनानै जोंङो बेखौ ओ एरबाय था थाबाय एरबायथा थाबाय जाहाथे सामआ ओ मोजाङैनो ओ मोनो बेनि थाखाय जाहाथे जोङो मोनजानायाव गोथां गोथां मोनजायो बेफोरबायदिनि थाखाय एरबाय थानाय जादों आरो बेनिफ्राय ओ जोबथारनायाव जे मोनहां मोनाङाव जोंहा ओ दाथ' दुन्दियानि ओ बोथोर नालाय दुन्दिया मोननाय बेनिखायनो बे दुन्दिया। खौबो जोङो दुब्लियावनो जोंहानि न'आवनो गायनाय दोङो नालाय दुन्दियाखौ खाना लायनानै जोङो ओ होनाय जादोंमोन आरो जोबोर गोथाव जादोंमोन औ नोंथाङा ओ गोथां मैगं जानानै मोजां मोनो नामा नोंथां
औ नोंथां गोथां मैगं जानानै मोजां मोनो जेरै लाइ लाफा गुथुवा गुथ्रा बेफोर औ न'आव अरगेनिक लकेल मोननाय जायोना नोंथां दानियाथ' दानियाथ' गासैबो बाजार हाथाइ बाजाराव मोननाय एबा जों बायनानै मोननाय बे फोरस' मुलै बा मेडिसिनजोंसो बाहायनाय नालाय ओमफाय ओंखायनो देहानि खहा जायो नालाय नोंथां बेखाय न'आव जा एसे लकेल मैगं मोनो मैगं थाइगं गो थां मैगं थाइगं मोनो ओ लाइ ला लाफा बुथुआ खुथ्रा जा गोथां मैगं मोनो बेखौ जानानै मोजां मोनो आं नोंथां।
औ औ नंगौ दानि जुगावथ' गोबां। रासायनारि हासार बाहायनाय जायो आरोना हाथाइनि जानाया बेनि थाखायनो औ। नंगौ नोंथां ओ। नोंथाङा नआव बेफोरबायदि गोथां मैगंफोरनि गायनाय दङ नामा नोंथां।
जोंनियावथ' जोंनियावथ' गोथां मैगं गायनाय माने ओरै जेरै- ओम फिथाइ सामथाइनि बागै होनबा बा जेनेबा मैगं गोलैनाय होनबा जेरै ओ जो ओं खुमब्रा दं खुमब्रा दं जोगोनार दं आरो ओ आरो थालिर दं बेफोर बेफोरबायदियाबो जोंनि अर्गेनिक लकेल ओंख्रियाव गोलैयोआरो।
जेरै- जों खुमब्राखौ दा ओ बेवहाय जेरै- जानाय बेबायदि फुंफोराव जानो हायो।
नंगौ नंगौ औ न'आव न'आव मोननाय ओ। जिरादा आरो थावनायाबो एसे एसे गोथावसिन जायो आरो औ देहाफोरनि थाखायबो मोजां जायो आरो ना औ।
थो बिदि दं आरो जोंनियाव।
था औ मैथाजों नाजोंबो जोबोरैनो गोथाव जायोना नोंथां। जाह मैथाजों औ मैथाजों नाखौ ओ नोंथाङा ओ खनबेसो मोनजा ओ जाफेरखो बे मैथांजों ना ओंख्रिखौ। एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
मैथाजों नाजों खनबसे फोर ओ जाखो माने। हिसाब गैयि जाबाय आं नोंथां मानोना मैथाजों नाजों जोंनि लकेल। मैथाया जाबाय जोंनि लकेल ओंख्रै जोङो जेराव फोबानो मोनजायो गावेला ओनसोलाव। बेखायनो बेखौ अराय सम अराय सम जानाय रखम जायो आरो औ बेखौ जानाय जायो आरो मैथाजों नाजोंबो मोनसे ओ जोंनि गोथाव। ओंख्रै बा सिनायथि ओंख्रि मैथाजों ना बेनिफ्राय। बेनिखायनो बेखौ जाजाबाय थानाय जायो आरो।
औ औ ओ नोंथाङा ओ। जा एंखावरि बाथोन बरनि बर'नि बयनिख्रुइबो साब सिन बाथोन बेखौ ओ जाफेरो ना जाफेराखै नोंथां? जफेरबायना औ ओ बे जा एंखावरि बेखौ नोंथांमोननिखि जाय ओ दुब्लि फोथारफोराव ओ हमना मोनो नामा नों
औ मोनो नोंथां।
औ जोंनिखिजा इमान ओ दैबानाबो जास्लाबा नालाय जोंनि ओ दैफोरबो गैया बेनि थाखाय। खायनो ओ जोंनिखि एसे खम जायो आरो बेफोरो ओ जा
एंखावरि एंख औ एंखावरि आरो गांजेमा इदियो एंखावरिया दाब फिसा गोल ओ एंखावरि बुंनो थाङोब्ला दा एंखावरिया दैज्लां बोथोर नालाय हा ओ जा दुब्लियाव हाग्रा एबा ओं बिलाइफोर थाया होमबा? ओं बेयाव एंखावरियाब बाथाबना थानानै बियो ओ बियो बिदै दैयो
औ खोना हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ
औ जोंनाथ' दा टाइमाबो जाबाय समाबो जाबाय ओ नोंथांजों रायलायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां। औ दे ओ आसा खालामो इउनाव जोंङो सावरायफिननो मोनगोन।
औ दे। उम
होद आं लगखौबो मिथिया बाल दाननोबो राखै ओमफाय टाइमा बेसे